नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
अ ओ गिबि गिबियावनो सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ दायो आङो नोंथांजों ओ ओ लिरगिरिखौबो आरिमु-आरिमुगिरि बुंनो हायो। बे आयदानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों। बिदिब्ला आङो आयदाखौ जागायनोसै।
औ नोंथां दे।
औ ओ जोङो आरिमुगिरि होननानै बुङोब्ला ओ समायना सोरजिखौ जाय सोरजिनो हायो बेखौनो जोङो आरिमु गिरि बुंनाय जायो। जेरै ओ आर्टिस माने आर्टिस्ट बुंनाय जायो। उम जेरै बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोङो मेथाइ रोजाबग्रा, ओ फाव फेसन बानाय ग्रा, ओ ओ सावगारि आखिग्रा, दामजु दामग्रा, बिथांमोन खौबो जोङो आरोमिगिरि बुंनाय जायो। मानो होनोब्ला बिथांमोना ओ गावसोरनि ओ सोरजिलु गोहोजों ओ समायना नाखौ बिसोरो दिन्थियो बेनिखायनो जोङो ओ बिथांमोनखौ आर्टिस्ट बुंनाय जायो। थिग बेबादिनो थुनलाइनि बेलायावबो जोंहा आ लिरगिरि खौ जोङो ओ आरिमुगिरि बुंनो बुंनो हायो मानो होनोब्ला ओ लिरगिरियाबो ओ जेराव मेराव गोग्लैनानै थानाय सोदोब एबा। बाथ्राफोरखौ बा रावफोरखौ ओ बोखांनानै लाना फैनानै समायनायै साजायनानै ओ गोदानै बुंनाय बादि बेफोरखौ फोरमायो। जायफोर थाख थाखानाय बैफोरखौ बोखांना लाबोनानै बेखौ लिरनाय महराव राव आरो सोदोब बाहा बाहायनायनि गेजेरजों बिसोरो थुनलाइनि समायना खौ सोरजिनानै होयो आरो। फरायगिरिफोरनि गोसोखौ बोनो गोजोन होनो हायो बेनिखायनो जोङो अ लिरगिरि खौबो आरिमुगिरि होननानै बुंनाय जायो। दा नोंथाङा। बै लिरगिरिखौ आरिमुगिरि बुंनो हानायनि गुबै बिथिंखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लिरगिरिखौ थुनलाइ सासे थुनलाइ लिरगिरि एबा सासे थुनलाइगिरि बेखौबो जोङो सासे आरिमुगिरि होननानै बुंनो हायो नोंगौ! जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि जेरै सासे सावगारि आखिगिरिया जेरै मिथिंगानि मिथिंगानि समायना महरखो मिथिंगनि बायदि बायदि गाबनि गेजेरजों मिथिंगानि समायनाखौ जेरै महर होयो थिग बिदिनो सा से लिरगिरियाबो गावनि गोसो इसिंनि साननाय बा मि साननायजों मि थिंगानि समायनाखौ सोदोबफोरनि गेजेरजों सोदोबफोरनि गेजेर जों बेयो मोनसे मानसिनि गोसोखौ गोहोम खोख्लैनो हानाय बेबायदि खालामनाय खालामो। जेरै बिमा नों अन्थाइ बिखा बे सल'मायाव लिरगिरिया बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जाफ्लेबोबाय थानाय जि थासारि जि साव गारिफोर मोनसे बर' समाजनि जि फिसा हिन्जावखौ जे नासयनाय बेबाय बे मोनसे सावगारिखौ
औ।
खनखांना लाबोनानै माखासे बियो सैथ थो नंजोबाब्लाबो माथाय जानो हाथाव। बे बाथ्राखो बोखांना लाबो बोनानै बेयाव मोनसे समायना मो मोनसे जि सावगारि बे सावगारिखो बेयाव बेरखांहोनायखो जोङो नुनो मोन्दों।
औ।
बेनि अनगायै गुबुन गुबुन सल'माफोर जोङो मोनबावनो हायो जेरै आलायस्रि सल'मा बे सल'मायाव। आलायस्रिखौ गाहाय आखल हिसाबै बेयाव बोनानै लाबोदों लिरगिरिया। बेयावबो बर' समाजनि सिङाव जाबाय थानाय एबा जाफ्लेबाय थानाय एबा जा जानो हा थाव थाव बे मोनसे बर' समाज बे मोनसे सावगारिखो बोना लाबोनानै मोनसे समायना जि सावगारि एबा जानो हाथावना बे सावगारि खो बोना लाबोनानै मानसिफोरखो गोहोम खोख्लैनो हानाय खालामदों। जेरै सासे आरिमुगिरिया एबा सासे आर्टिस आ मोनसे फाव फाव खालामनानै एबा फाव दिन्थिनायनि गेजे जेरजों मानसिनि गोसोखो गोहोम खोख्लैनो हायो थिग बिदिनो बे आलायस्रि सल'मायावबो लिरगिरिया मोनसे बर' समाज नि मोगथां जाबाय थानाय बे सावगारिखो बोना लाब बोनानै फरायगिरिफोरनि सायाव गोहोम खोख्लैनो हानाय मुजिहोनो हानाय बेबायदि सावगारिखो एबा थासारिखो जोङो मोननो हायो
औ औ
औ बेनि अनगायै जेरै दुमफावनि फिथा
औ
बे बे सुंद' सल'आव बेयावहाय बर' आइजोफोरनि जि
औ
बर' आइजोफोरनि जि थांना थानायाव जि सैनो गोनां जानाय आरो बर' आइजोफोराबो एबा आइजोफोराबो जे नाजायोब्ला हायै जेबो गैया बे सावगारिखौ बेयावहाय बोना लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै दुमफावआ दुमफावआ न' खर न'खरखौ सामलायनो थाखाय गावनि गथ' गथाय खौ सोलोंथाइ होनो थाखाय जि मोनसे जि मोनसे थांखि लादोंमोन। जि फास्त खावनायनि गेजेरजों फिथा सावनायनि गेजेरजों जेन बियो गावनि न'खरखौ सामलायनो आरो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो आरो न' खर खुंनायनि जि थांखि लादो दोंमोन बेनि गेजेरजों जेन दफाङा दुमफावा फिथा दखाननि गेजेरजों जौगानायनि उनाव जि सिलाइ मेसिन फोरनि गेजेरजों आरो जौगानो हादोंमोन आरो समाजाव बियो मोनसे हेफाजाब होनो हानाय सासे आइजो जाहैदों आइजो जाहैनाय बे सावगारि बेयाव लिरगिरिया लिरगिरिया बेरखांहोदों नाथाय बे सावगारिखौ बेयाव लिरगिरिया बेनि थाखाय बेरखांहोदों जे बर' समाजनि आइजोफोरा एबा बर' आइजो फोरा जेन बेबायदि जानो हायो बेनि थाखाय बै बै सावगारिखो एबा बै थुनलाइखो बे लिरगिरिया जोनोम होद दों जेरै आरिमुगिरिफोराबो एबा आर्टिसफोराबो बे थांखि खौनो लानानै एबा बर' आइजोफोरनि जौगानाय एबा बर' आइजोफोरखौ गोहो होनो एबा थुलुंगा होनो थाखाय जेरै गोबां फाव खालामो एबा फाव फावथाइफोर एबा फावथिनाफोर खालामो थिग बिदिनो बेयावबो लिरगिरिया बे फावथिनाखौनो सोदोबनि गेजेरजों लिरनानै मोनसे थुलुंगा होनाय बेबायदि मोनसे थुलुंगा होनाय बे मोनसे माबाखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे एख खे जेरै जेरै आरिमुगिरि एबा आर्टिस्टफोरा थुलुंगा होनो आर्टिस्टफोरनि जि फाव खालामनाय एबा थुनफाव थाइजि खालामनाय बेनि गाहाय थां खि होननानै बुङोब्ला जोङो बिसोरहा गासैहाबो मोनसे मोनसे थांखि थायो मोनसे थुनफावथाय ख खो बानायनो थाखाय बानायब्ला बिस्रा गासैहाबो मोनस सान मोनफा मोनफा थांखि थायो
औ।
आरो बे थुनफावथायनि गेजेरजों जेन माबा मोनसे लेस सन होनो हायो एबा सोलोंथाइ होनो हायो बे थांखिखौ लानानै आरिमुगिरिफोराबो फाव खालामनायखौ जोङो मोननो हायो। आरो मोनफ्रोमबो फावथिना एबा फाव थुन फावथायाव जोङो मोनफा मोनफा सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायो‌। सोलोंथाइनि अनगा गायै बे सोलों फोथाय होनायनि अनगायै फावथिनागिरिफोरा एबा आर्टिस्टफोरा फावथाय एबा फाव थिना खालामनायखौ जोङो नुनो मोना। थिग बिदिनो सासे थुनलाइगिरियाबो माबा मोनसे एसे सोलोंथाइ होनो एबा थुलुंगा होनो नङाब्ला थुन थु थुनलाइ लिरनाय थुनलाइ लिरनायखौ जोङो थुनलाइ लिरनाया बिनि गाहाय थांखि होननानै जोङो बुंनो हाया। मानोना गोबां लिर गिरिनि थुनफाव गोबां लिरगिरिनि सुंद' सल', सल', सल'मा रायथाइ खन्थाइआनो जा रायथाइआनो जा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा गोबां समाव थुलुंगा होनो थाखाय रायथाइगिरि एबा लिर गिरिफोराबो थुलुंगा होनो थाखाय बै थुनलाइफोरखौ सोरजिनाय जायो।
औ औ ओ नंगौ नोंथाङा बुंनायफ्रा थारैनो सैथो। नोंथाङा जिबायदि बिदिन्थि लानानै आरिमुगिरिनि सोमोन्दै बुंबाय आंबो फंनैसो बुंबावनोसै ओ नंगौ आ ओ आरिमु आरिमुगिरि होननानै बुङोब्ला समायना सोरजिखौ सोरजिनो हाग्रा सुबुंखौनो बुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों थुनलाइनि बेलायावबो सासे लिरगिरिया जेराव मेराव गोग्लैना सोनाय गोग्लैसोनानै थानाय बैफोर ओ सारि एबा सावगारिफोर खौ बोखांना लाबोनानै राव आरो सोदोब बाहायनायनि गेजेरजों समायना खालामनानै ओ गो दा नै बुंनाय बायदि माने फोरमायनानै होयो आरो सुबुं माहारिनि गोसोखौ बा फरायग्राफोरनि गोसोखौ बोनो हाथाव ओ सानखांनो हाथाव बैफोर बि थिंखौ ओ सोनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरैबायदि जोङो ओ सासे सावगारि आखिग्रायाबो ओ मिथिंगानि सावगारि बा बायदि बायदि सावगारिफोरखौ ओ आखिनो थाखाय बिसोर गाब आरो औ गाबनि गेजेरजों बिसोरो ओ सावगारिनि समायना सोरजि खौ सोरजिनानै ओ सुबुं माहारिनि ओ गोसोखौ बोनो हायो थिग बेबादि दिनो लिरगिरिफ्राबो राव आरो सोदोब बाहायनायनि गेजेरजों
औ
ओ समायनाखौ सोरजिनानै होयो। थुनलाइनि समायनाखौ सोरजिनानै होयो। ओ आरिमुगिरिनोबो ओ थुनलाइखौ समायना सोरजिनो थाखाय ओ गोख्रों मिजिं नांगौ जायो। ओ बेबायदिनो सासे आरिमुगिरि बा ओ सासे ओ थुनलाइ लिरगिरियाबो गासै खन्थाइ सलमा स सुंद सल बेफोरावनो गासै आखलखौ ओ मिजिं खालामनानै सलखौ दायो। आरो बेनि गेजेरजोंनो ओ बेयाव थासारि एरखांनाय आखल दानाय ओ बायदि बिथिंफोरखौ ओ सुजुलांबाय थायो। आरो फरायनानै फरायग्राफोरनि गोस बेखौ बोनो हानाय बा गोजोन होनो थानाय ओ बिथिंफोरखौ खालामनायखौ जोंङ नुनो मोनो। बेनिखायनो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला ओ लिरगिरिखौबो जोङो आरिमु गिरि बुंनो हा यो जेरै दामजु दामग्रा मेथाइ रोजाबग्रा सावगारि आखिग्रा बिथांमोनखौ बुंनो हानाय बाददिनो दायो नों बिथांजों बे आयदानि सोमोन्दै सावरायनानै माखासे मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो हाबाय बेनिखायनो आं नों बिथांसिम गोजोननाय जासिहरबाय।
औ औ
दायो जों बे आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय
औ औ नोंथां औ दे नोंथां दे